हेलोव नोंथां औ औ खोनादों
औ ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ गोजोन
औ आं दायो नो नोंथांजों दसे सम सावरायनो थाखाय नों थांखौहाय फोनांजाब खालामनाय जादों। औ आंलाय नोंथांजों ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय एबा दैलि रु नि सायाहाव नोंथांजों बिदिनो मोननैसो खोथा सावरायनानै लानो सानदों आरो औ जागोनना नोंथां
औ जागोन नोंथांङा बुंग्रोदो ओ नोंनि दैलिनि बागै दे होमबा
औ औ दे आं आंनि आंनि बागै एसे फोरमायना लानो सानबाय आं दायो जिहेथु ओ फरायसा बेनि थाखाय आंङो ओ फरायनो थाखाय आंङो गावनि फरायनायनि थाखाय आंङो न'निफ्राय गोजान हानो गोनां जायो नालाय ओ रुम एबा पिजिफोराव थानो गोनां जायो नालाय ओमफ्राय दा आं आंनि बे पिजि आरो आंनि फरायसा समखौ आं बोरै बारहयो बेखौ नोंथांनिसिम एसे फोरमायना लानो सानबाय आं आंनि सिखार जेननायनिफ्राय नोंथांनो फैनोसै आंङो फुङाव सिखारो ओ सिक्स ओ द बाजियावहाय फुंनि द बाजियावहाय ओमफाय बिनि ओ बेनि गेजेरावनो आंङो द निफ्राय ओ द थामजि मिनिटनि गेजेराव आंङो बिदिनो ब्रास खालामगोन मोखां सुगोन एसे फ्रेश जानानै लागोन बिनि उनावहाय आंङो ओ दै एसे लोंनानै लागोन जिहेतु जोंङो दैया जोंनि देहानि थाखाय थाखाय जोबोद गोनां ओ बेनि थाखायनो आंङो दैसो लोंनानै लागोन बिनि उनाव आंङो द थामजिनिफ्राय सेभेन स्नि थामजि सिमहालागै आंङो एसे ओ फरायनानै लागोन ओ मानो होनबा जोंहाथ फरायसा समाव बिराद गोबां मा होनो आनजादफोरा फैबाय थायो ओ बेनि थाखायनो आनजादनि थाखाय एसे थियारि खालामनानै लानाय जायो बेनि उनाव आं ओ स्नि थामजिनि फ्राय दाइन थामजिसिमनि गेजेराव आंङो ओ फुंनि जानाय आदारफोरखौ माने आं हारसिं थानाय जायो नालाय गोजानाव थानाय जायो नालाय न'निफ्राय बेनि थाख खायनो आं गावनो ओ जानाय आदारखौ गावनो रो खालामनानै लानो गोनां जायो। एबा गाव नो संनानै लानो गोनां जायो बिनि थाखायनो आंङो स्नि थामजिनिफ्राय दाइन थामजिसिमनि गेजेराव आंङो गावनि फुंनि जानाय आदारखौ ओ जगार खालामनानै जानानै ओ क्लासाव थांनो थाखाय आंङो बेसिम खिनियावहाय आंङो गावखौ थियारि खालामनानै लायो आरो।
औ
बिनि उनाव आंङो दाइन थामजिनिफ्राय ओ गु सिमनि गेजेरावहाय आंङो आंनि इउनिभार स्टीसिम थांङो आरो। आं आंनि इउनिभारसिटि यावहाय थाबायनानै थांङो मानो होनबा आंना इउनिभारसिटिया खाथियावनो नालाय
औ अबे इउनिसदा-इउनिभारसिटियाव अबाव
इउनिभारसिटि आं ना
औ कटन गुवाहाटि?
औ
औ
बेनि उनाव आंङो ओ गुनिफ्राय से ह गु बाजिनिफ्राय बेलासिनि से बाजिसिमहालागै आंङो आंहा थाखोफोर थायो नालाय बेनि थाखायनो आं बिसिमखौहाय थाखोआव थानाय जायो आरो। बिनि उनाव ओ जोंहा ओ से निफ्राय नै बाजिसिमहालागै जोंनावहाय ओ आ ब्रेक होनाय जायो, लेन्च ब्रेक होननानै बुंङो। जोंङो बे-यो थाखाय जोंङो जोंहा ओ सिंङावनो बा बाहेराव बाबो जोंङो गोसो बायदियै सिंङाव जायोना बाहहेरायाव जायो माने इउनिभारसिटिनि सिंङाव जायोना बाहहेरायाव जायो आरो। गोसोबादि जोंङो लोगोफोरजों थांनानैहाय जोंङो ओ बायदि रोखोमनि जाग्राफोरखौ जायो आरो मानो होनबा जों बाहाय थांनानै गोबाव सम थाहैनाय जायो नालाय ओ ओंखामफोर फैयो बेनि थाखायनो आरो। आरो बेनि उनावहाय जोंहा औ दंङ। केन्टिन दंङ। औ ओमफ्राय जोंहा केन्टिनावहाय गोबां रोखोमनि जाग्राफोर मोनो मा होनो गाससिखौबो मोनजोबो आरो ओंखामनिफ्राय लानानै ‌ ओ चावमिन मोनो केक फोरबो मोनो गासै खौबो मोनोलै ओ ओमफ्राय फ्राइद राइस मोनगोन पर'था मोनगोन रु थि मोनगोन फुरि मोनगोन गासैखौबो मोनजोबो आरो
औ
औ बेनि उनावहाय ओ जोंहा नै बाजियावहाय मालाबा समाव जोंहा माने सानफ्रोमबो जोंना ना क्लास आहाय ओ बेलेग बेलेग जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय आं थांनो बे सानसेनि खिथा स्रानोसै आरो मोनसे जोंनिखौ मानो होनबा जोंहा मालाबा थाखोआहाय ओ बेलासिनि ब्रै बाजिसिमहालागैबो जायो आरो मालाबा नै बाजिसिमबो थायो आरो आं नोंथां दा नै बाजिसिमनि औ खोन्थानो सानबाय अब्ला जोंहा जेब्ला ओ थाखोआ नै बाजियाव जोबो अब्ला आंङो ओ इउनिभारसिटिनि लाइब्रेरियावनो दसे सम ओरैनो ब्रै बाजिसिमहालागै ओरैनो हाबनानै थायो माने ओ मायबा माबि बेलेग ओरैनो बिजाबफोर मोनबाय बायोब्ला आंङो बेवहायनो ओ फरायनानै थायो बेनि उनाव आंङो ओ ब्रै थामजिनिफ्राय ओ बा बेलासिनि बा बाजिसिमहालागै आंङो माने आंनि रुम एबा पि जि सिमहाय ओ गिदिंनानै फैफिनो आरो
औ
औ बिनि उनाव आंङो ओ बा बाजिनिफ्राय द बाजिसिमहालागै बिदिनो फैफिननानैहाय ओ दसे सम बिदि जिरायना लाग्रोगोन बिनि उनाव आंङो दसे जिरायना लानायनि उनावहाय ओ दुगैनानै फ्रेस जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव दफ्राय ओ मोनानि द बाजिनिफ्राय स्नि थामजिसिमहालागै आंङो माने ओ मोनानि जानाय आदारखौ जगार खालामनानै लायो आरो ओमफ्राय स्नि खालामना लानानै आंङो बे समाव माब्लाबा जायो ओमफ्राय आरो माब्लाबा आंङो ओ उन्दुनोसै टाइमावबो जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो स्नि थामजिनिफ्राय ओमफ्राय आंङो मोनानि गु बाजि बिसिमहालाै आंङो एसे दसे सम ओरैनो एसे मा होनो ओ फरायनानै लाबावो आरो बिनि उनाव ओ गु बाजिनिफ्राय गु ब्रैजिबा एबा ओ मोनानि जि बाजिसिमहालागै आं बिदिनो मबाइल फोर नायो आरो
औ
औ इन्टाग्राम फोर नायो रिल्सफोर नायो इउटुबफोर नायो बिदि नायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आंङो जि एबा जि जि थामजि मिनिटसिमनि गेजेराव आङो उन्दुनाय जायो आरो
औ नोंथाङा उम टाइम टेबोलफोर बानायना लादों नामा? दैलि
औ औ बिदिनो बानायनानै लादों। औ औ खालामो खालामनो नाजायो। औ नोंथांनिखौ मिथिनो हागोन नामा? जाहाथे आंबो नोंथांनिफ्रायसो सोलोंनो हायो।
औ आंनाथ' बिदिनो फुङाव आङो जोबोद लेटैसो सिखारो। ओ दे तेन ए एम आवसो सिखारो आं बांसिनानो माने आंना उन्दुनाया टू टू एम आव सो उन्दुनाय जायो आंनो बांसिन। बिदिनो इडिटिं खालामो ना आङो भिडिअ इडिटिं बेयावनो लेट जायो आंना।
औ।
माने आं सानाव बारा बांद्राय इदित खालामा।् रेस्ट लायो आरो। ओमफाय बिदिनो आरो आंनि रुटिना सानफ्रोमबो बिद दिनो थाङो आरो।
औ औ
औ जानायफोराबो खनसेल' जायो आं
अ
उम बेलासिनि वान पि एम फोरावसो जानाय जायो आंना। खानसेयाव खननै जानाय जायो आरो सानजौफुआव खनसे एनिफ्राय हराव खनसे उम मोनायाव खनसे। ए।
उम सानाव नोंथाङा मा मा खालामनानै थायो?
सानाव बिदिनो आंङो सिखारनानै बिदिनो मोखां हाथाइ हु-हुखांनानै फ्रेस जानानै बिदिनो साह लोंङो
औ।
सा लोंनानै ओमफ्राय बिदिनो दसे इदिनो मबाइल नायबाय। बिदिनो इन्स्टा फेसबुक इउटुबफोर ओमफ्राय आरो मोननैसो बिदिनो इउटुबनिफ्राय स सिखायो आरो मायब-मायबि इडिटिंनि बागै कालार ग्रेडिंनि आरो इदिनो इडितिंनि बागै माबायो आरो। नायो इदिनो नायनानै ओमफाय एक्सपेरिमेन्ट खामो आरोना
औ।
आरो आं कर्स लायाखै नालाय। बिनि थाखायनो इउटुबनिफ्राय एबा इस्टाग्रामनिफ्राय खाम-खामफा लांङो आरो एक्सपिरियेन्स उम बिदियावनो खामनानै सानाव बिदि खामना थायो इनिफ्राय मोनानि सेभेन पि एम निफ्राय आंङो इदिटिंखौ खालामो आरो ना। खालामनो थानाय इदिटिंफोरखौ बे आरो मालाबा इदिनो सुटिंफोर थायोब्ला आंङो थाब सिखारो। ओ ओइ ओइद ओइद ए म फोरावनो सिखारो बेयावनो सिखारनानै ओमफ्राय थांङो आरो सुटिंङाव।
औ औ औ
बिदिनो सुटिं खालामनानै मोनायाव मोनफायो आरो।
औ
ओमफ्राय जुदि मोनायाव मोना मोनफैबा मेंनाय जायोना इदिट खालामनाय जाया उम नेक्स्ट दिना खालि इदिट खालामनोसै
औ औ बिदिब्ला नोंथांनिया माने औ औ बिदिब्ला नों नोंथांनिया माने ओ मा होनो थासारिखौ नायनानै जासिगोन आरोना खामानिफोरखौ नायनानै जासिग गोन आरो
औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ भिडिअ ओरि खालामो आरो ना
औ भिडिअनिया सिनेमटेग्रा खाम मावो। सिनेमेट टनि सिनेमटेग्राफिनि खा
औ औ औ ओ दिनैसिम नोंथाङा मोनबेसे भिडियफोर सु
औ आंथ बहुत खामबाय बिदिनो फिलिमबो खेबदों मोनसे मोननैयानो खेबदों किन्तु ओम मोनसे फुल फिलिम खेबदों ओमफाय फिलिम मोनसे यैखो ओरै आद्रा जेनेबा बेलेगनि आन्दाराव थांदोंमोन नालाय ओंखायनो
औ औ अ औ औ होनबाथ‌ नोंथाङा बे टाइमावहाय थ गोबां खस्थ मोनदोंमोन
अ जोबां खस्थ जादों गरम दिनमोन बे खमायाव ओ टु इयार सो थांबाय आरो बियो खामनाया खालामनाया दा इदिनो मिउजिक भिदिअ खालामनो बांसिनानो दाख्लैसो मोनसे खालामदों मिउिक बि
अ औ।
गुबुननिबो आरो आं निजेनिबो इउटुब चेनेल दोंना निजेनिबो खालामो आंङो औ
औ औ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय औ बिदिब्ला आंङो दिनैनि सावरायनायखौ बेसिमावनो दोन्थनो सानबाय।
औ दे दे थेंक इउ।